औ दा खोनादों औ नोंथां फ्रियानो फ्रियानो औ
आदसा नोंथांजों आं दसेखिनि सावरायनो हागोन नामा नोंथां।
हागोन नोंथां सावरायजागोन सावरायबानो जाबाय
आतसा नोंथांनि सावरायनो लानाय टपिकआनो जाबाय जोंनि लाइमोनफोरनि सांग्रांथिनि बागै माने आं दसे सम सावरायनो सानदोंमोन आरो माने नोंथां आदसा नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा फंनैसो लाइमोन सांग्रानि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा नोंथां
लाइमोन सांग्रां ना नोंथां
औ औ
आथिखालावथ' लाइमोन सांग्रां बुंनो थाङोब्ला बिराद माने जाहा मेला जाबाय थायो बे आरो ना नोंथां जोंनियाव
औ औ
माने जेसेबांनो लाइमोनफोरखौ मोजां खालामनो नागिरो एसेबांनो माने गाज्रिसो जालांनो हमगासिनो मानोना जोंनि नोंथां लाइमोनफोरा
औ औ
हमना ला ओरै जेनेबा जाखिनि मेट्रिक पास जानायना नोंथां बिसोरो माने ओरैबायदि मेट्रिक पासथ' जाबाय जानाया। बेजों लोगोसे माने बिसोरो मेट्रिक पास जानानै बिनि न'खरनि बिमा बिफाया एसे एनै माने बबेबा खाथिनियाव बा गोजानाव कलेजाव फरायनो थिनहरो दै।
औ नोंथां
औ बेजों लोगोसे बेफोर फरायनो थिनहरनायाव खायसेया बिमा बिफानाव बाइक बियो आर ना नोंथां बाइक बियो। लोगोसे बाइक बाइक मोनैनि जाहोनाव खायसेया ओरैबायदि जायो। बिमा बिफाफ्रा मोजांखौनो बुजायगोन ना नोंथां
औ औ औ
बेनिफ्राय बेफोर बिमा बिफानि मोजां बुजायनायखौ लाया माने बोसोन होनाय बेफोरखौ लायालासिनो जागाव बिनाय बाइक मोनोैनि थाखाय माने जौ बिरि सिगारेट बायदिसिना निसा लाग्रा जायो। नोंथां
औ औ औ
माने दा जोङो बेफोरबायदिखौ नोजोर होनानै नायोबा गोबां थासारि सोलायनाय नुबोदों गाज्रि आखल आखु सोलोंनाय नुबोदों दासान्दि नोंथां
औ औ औ
औ दा बेफोरखौनो जोङो जुदि मोजां खालामनोबा जोङो बयहाबो गामि याव बा बयनिबो बिमा बिफाया सांग्राङै जानांसिगोन नोंथां।
औ औ
औ जाखिनि सांग्रां मावनो थाङ्ला बिमा बिफाया फिसाला बा फिसाजो बिसोरो बबेयाव थांदों बा बबेयाव दं बा बबे समाव बबेयाव गेलेदों बेफोरखौ माने कन्टेक्ट लानानै माने नोजोर बोनो रोंनांसिगौ आरो बिमा बिफाफ्रा।
औ
बिमा बिफाया जुदि बेफोरखौ नोजोर होआबा गथ'आबो बेफोरबायदिनो हरनि आटथा नयथायाव जौ सिगारेट बिरि सोबना फैगोन लोंना फैगोन उन्दुफैगोन। बेयावनो बिमा बिफ बिफाया जुदि जेबो बुङाबा बेयावनो बे गथ'आबो माने आगानसे बारनो हानाय होनना सानसिगोन आरो माने नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां नंगौ
बेनिखायनो जेसेबां हायो मा लाइमोन सांग्रांथिनि थाखाय जोंनि जाखिनि फिसा फिसौ एरिया बा गामि एरियानि सा खोला सानजा सोनाब जेसिबां आंनोखि दखान दंना नोंथां
औ औ नोंथां।
जोंना ओरैबायदि मोनसे नेम मथि दाना दोननांगोन। जाय नेम मथिखौ माने ना नथां
औ औ औ।
जाय दखानिया खालामो बा जाय गथ'फोरा खालामो बा जाय मानसिया खालामो बिसोरनो ओरैबायदि जुरिमाना होनांगोन जे
औ।
माने दिनैनिफ्राय आं लोंला जाला सोबला बेफोरबायदि माने रावखौ खोनानो मोननाय बायदि जुरिमाना जानांगोन आरो नोंथां। फाइन जानांगोन आरो बे मोनसे नथां औ । आरो ओरै न'खरनि बागै बुंनो थाङोब्लाथ' न'खराव ओरैबायदि सांग्रांखौ लानांगोन जे जुदि फिसाज्लाया बा फिसाजोआ बबावबा थांना मोना बुना जाबोदों अब्ला बे जाबोनाय समाव बिमा बिफाया फिसाज्ला फिसाजोजों मोजाङै मोनायाव जिरायना सावरायनाय मोनसे हाबाफारि न'खरनि जा थासारिनि बागै सावरायनाय बे मोनसे थाथारनांगोन आरोना नोंथां ।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
द' दखानफोर जेरै जोंनि सा सानजा खोला स बुंनो थाङोब्ला जोङो टटेलि बेयाव मोनसे बेनार जाय जोंनि लोंनाय जानाय लोंनाय जानाय बिरि सिग्रेट फाननाय बेफोरखौ बन्द' खालामनाय मोनसे नेम खान्थि बेनार लगायना दोननाय बे मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंनि जाखिनि साखाथिनि जाखिनि फंबाय बिनानावमोन बिसोरो माने मिथिखागोन जे बबेयाव बेनारा दंबा बबेयाव मा मोनगोन मा मोना ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
खौ नुनानै बिसोरो गिदबनायबो जानांगोन खायसेया गिगोनबो।
औ औ।
गुबुन जायगानि फ्राय जुदि मिथिस्लाबै बा माबानिफ्राय बिदिनो गोजान जायगानिफ्राय फैनाय जा गथ' फोर बेफोरबो माने जाखिनि जोंनि लाइमोन सांग्रां दाना दोननाय नेमखान्थि आरोना नोंथां बेखौ माने नुनानैनो बिसोरो माने अ बे गामियाव अब्ला ओ बे गामियाव अब्ला माथो बेफोरबायदि नेमखान्थि दंब्ला जोङो सोबनो जानो लोंनो मोननाय नङा होनना माने साननाय फैगोन आरोना गुबुन गामिनिफ्राय दावबायनाय सेंग्रा सिख्लाफ्राबो
औ नंगौ नोंथां
ओरैनोथ' बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ नुबा खायसेया ओ गि योबो आरो खायसेया मानियोबो बेयावहाय आरो बिदि बेनारानो लिरनाय दंबा बेवहाय जेबो मोननाय नङा होनना माने खायसेया गिनोबो हागौ आरो ना नों
औ औ नंगौ
औ नोंथां आरो लोगोसेयैनो बेफोरबायदिनो ओम सोरबा गेदेराबो बेफोरबायदि सिगाङाव लोंना जा देखायोबा बा सोबना देखायोब्ला जुदि बै गथ'वाथ' बेफोर आखुखौ सो लोंखागोन ना जोंनि जाखिनि लाइमोनसा लाइमोनसिया औ नंगौ नोंथां
औ औ
बेनिखायनो जोङो जेसेबां हायो एसेबां मानो लाइमोन लाइमोन सांग्रांनि थाखाय सप्तायाव बा मास मोनसेयाव हायाबाबो खेनसे जोंनि जाखिनि थानसालियानो जा बा गुबुन थानसालियानो जा बा खृषटान धोरोमनि थानसालियानो जा ब्रह्म धोरोमनि थानसालियानो जा
बेफोराव माने जोङो मोन से जुथुमनाय जाखिनि लाइमोन सांग्रां जुथुमनाय गावबा गाव गामिसेयै जुथुमनाय
औ औ
लानांगोन आरो नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
जानगार खालामनो थाखाय जों बेखिनि खामानिखौ मावनो हानांगोन अब्लासो जोङो गामि फोराव लाइमोन सांग्रांनि थाखाय मोजाङै गोग्गो मोनसे थासारि लाबोनो हागोन आरो। नोंथां औ बिदिनो जेसेबां हायो दाब दाब जायगाफ्रावबो बेफोरनि बागै सावरायनो लाइ मोन सांग्रानि थाखाय सावरायनो मेल मिथिं खुङो नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ
बेजों लोगोसे जेरै हमना ला जोंनि जाखिनि जों दा थानाय बिस्वनाथ डिस्ट्रिकट आरो ना नोंथां
औ औ
बे डिस्ट्रिक्टआव बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव मोनसे न दुवाराव मोनसे ओरैबायदि मोनसे मेल खुंदों जाय मेलाव लाइमोन सांग्रांथिनि बागै सावरायनाय जाय सावराय नायाव लोंनाय जानाय टटेलि फरायनाय थिनाय बेफोरनि बागै गोसो होनाय लोंनाय जानाय ज्राब गारनाय बेफोरनि बागै मोनसे बे सावरायनाय मेल आरो ना नोंथां
औ औ
बेयाव माने गुबुन जायगानिफ्राय जुदि गुबुन जायगायाव जुदि ओ गोरों गोरा ओ टिचार बा सार फोरोंगिरि बा फोरोंगुरु बा गियानि गुन बेफोरबायदि थानाय सासे दैदेनगिरि जायफोरनि ओनसोलाव मोजाङै मोजां ओ हमना ला मोजाङै मोजां गामिफ्रा साखोन सिखोनै दैदेन जागासिनो लोंनाय जानाय गैयि बेफोरबायदि दैदेनदों बैफोरबा दिनि जाखिनि गोरों गोरा बिसोरखौ माने जोङो इनभाइट जाखिनि जोंनि लेंहर नाय माखासे मेल मिथिं खुंनो लेंहरनाय बा आलासि थान्दै महरै जोंनि लिं हरनाय बे हाबाफारिखौ माने जोंनि माबायाव लानांगोन आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
जोंनि माखासे लाइमोनफोराबो बेफोरबायदि हाबा हुखानिफ्राय माने जानगाराव थायो जाहाथे नोंथां।
औ औ।
औ ओरैनोथ' नोंथां मोननि ओनसोलाव माबायदि सोलिदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां थासारिफोर खौ?
ओनसोलावथ' बेफोरबायदि जा बेफोरबायदिनो सो सोलिगासिनो माने नोंथां सोरबा गा सोरबा सासे मोजाङाबो गारजिनि लामायाव थांगासिनो।
आथसा आथसा नोंथां नोंगौ।
औ बेबायदिखौ होबथानो थाखायनो माने जोंनि ओनसोलाव गामि आरोना मानि नोंथां मोनसे लाइमोन सा लाइमोनखौ लाइमोन खौ नोजोर होग्रा मोनसे हानजा दानानै दोननाय जादोंमोन आरो माने जोंनि गामियाव आसारानो। औ नोंथां औ माने जाय लाइमोना एबा जाय लाइमोन लाइमोनफ्रा लाइमोनस्रिफोरा ओं जौ जुवा सिग्रेट बिरि बेफोरबायदि गारजि निसा गारजि हुदा खालामो एबा गारजि निसा निसा बुस्थु लायो बेफोरखौ माने जोंनि लाइमोनफोरा नुब्ला माने बेयाव माने जोंनि मनदिर एबा लाइब्रियाव मोनसे जुथ-जुथुमा खुंनानै बियाव जुरिमाना फोनाङो आरो माने नोंथां जाहाथे उननि उननि गथ'फोर जि जोंनि फंबायमोन बेफोरो बेफोरबायदि हुदाखौ सो सोलोङा जुदि जोंनि बेफोरबायदि जुथुमाखौ लानानै नु जु जु लानायखौ नुनानै बिसोरो उनाव बेफोरबायदि खालामनो साहस मोना बेखौ साननानै माने जों बेफोरबादि जुथुमाखौ लानाय जायो। आरो जुरिमानाखौ फोनांनाय जायो आरो माने नों
अ आथसा आथसा।
औ।
जुरिमानायाथ' थाखानांगोन जाखिनि जोंनि जु रिमाना थाबासो खायसेया जाखिनि पाइन होनांनाय फैसा बेफोरखौ गिनानै माने दा सोबथों दा जाथों होननाय बे मोनसे जुरिमानायाथ' थाखायो। नोंथां औ।
बेनिखायनो माने जोंनि लाइमोनफोरा बेफोरबायदि दाजाथों जाहा थे उननि जोंनि फंबाय फंबायमोना जोंनि उनाव थाबोनाय फंबायमोन बेफोरबायदि दा जाथों होननानै माने बेफोरखौ खालामनाय जादों आरो माने मोनसे नेमखौ दानाय जादों।
नोंगौ नोंथां थिगानो बुंदों नोंगौ औ।
आरो जों बेफोरबायदि बेफोरबायदि जानाय जाथायनिफ्राय गोजान खालामनो थाखायनो जों माने गामियाव बोसोराव खेबसे खेबसे जि गोदान बोसोर जायोना नोंथां बैसागु रंजानाय फोरबो जायो जेब्ला बैसागु बिदाय होयो अब्ला जों बेयाव मोनसे प्रग्राम खुंनानै माने गथ'फोरनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय मोनसे प्रग्राम खुंनाय बेयाव खेला दुला बायदिसिना गेलेनाय खारनाय बारनाय खननाय मोसानाय बेफोरबायदि प्रग्राम लानानै माने गथ'फोरनि रैखाथिखौ माने जों बेयावनो माबाना दोनो आरो माने जों।
नोंगौ नोंथां नोंगौ औ। खोब मोजांनि बाथ्रा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि नेमखान्थिया दङ आंबो खोब खोनाना गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोननि ओनसोलनि जा थासारिखौ।
औ औ।
खालामो नोंथां नोंथांजों सावरायना खोब गोजोननायखौ मोन्दों। उनफोराव बेफोरबायदिनो सावरायनो मोनथोंसै। ना नोंथां दे ओमबा होमबा नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ जों एसेयावनो फोजोबथ'नोसै
औ दे-दे नोंथां दे